हेलौ औ नोंथाङा खोनादोंना
औ औ खोनादों
औ
औ दंङ
औ नोंथाङा ओरैनो दंङब्ला आं नोंथां ओ मोनसे टपिक लानानै फैदों बेनो जाहैबाय ओ ओंख्रि ओंख्रि संनाय।
औ औ हागोन दे।
औ औ बर'नि ओंख्रि संनाय जेरै जोंङो ओंख्रि संनाया गिबियावनो जोंनि ओ फेब्रेट ओंख्रिफोरा जेरै बर'नि फेब्रेट ओंख्रिफोरा नारजि अमा सबायजों दाउ खुमब्राजों दाउ बेफोरो बांसिन अनलाजों दाउ बेफोरखौ बां सिन जानाय जायो संनानै जोंङो आंङो बुंनोसै जेनेबा सबायजों दाउखौ माबाय दि संङो ओ सबायजों दाउखौ संनोबा जोंङो गिबियावनो जोंङो सबाइ सबायखौ जोंङो अम एवना लाग्रोनांगौ। सबायखौ गथायै एवना लाग्रोनानै एवखांनानै दसे ओ एवखांनायनि उनाव दसेनो दोनथ'नानै एसे गुसु जाहोनानै बेखौहायो जोंङो ओ सिलपाथायाव जेरै उननाय जायो बेफोरखौ उनखां ओ ओ एसे खावसे-खावसे गेब्लेहोनानै जोंङो बेखौ उनावहाय सुनानै ओ दै हो नानै खारै होनानै रुग्रोनाय जायो। हेल' खोनादोंना जोंङो जोंङो ओंख्रि संनोबा जेरै जों बांसिनानो जों सिगांनि समाव ओंख्रिखौ खारैजों सो संनानै जायोमोन थाव बाहायामोन। दानि जुगाव जोंङो थाव बाहायदेरनाय जायो खारै संबाबो खारैयाव जोंङो थाव होदेरनानै संनाय जायो ओ खारैजों जोंङो सबायखौ रुखांनानै रुना लाग्रोबा रुना लाग्रोखांनानै ओ उनावहाय फारसेखैजाय दाउ बेदरखौ एवहरग्रोनाय जासिगोन दाउ बेदरखौ एवखांनानै संख्रि बानलु होखांनानै जोंङो ओ एवनानै दो नथ' सिखोन ओ ओंख्रियाव होनो जाबाथाय एवनानै दोनथ' खांनानै ओंख्रिखौ जोंङो नायगोरनानै ओंख्रिया गोदौ खां गोदौनानै सबाया रुइबाथाय सबायखौ जोंङो दालि खाथाजों दालि खाथाजों जोंङो सानाय जासि गोन दालि खाथाजों साखांनानै जोंङो सबाया गेब्लेबा थाय सबायाव खारैखौ नांदोंना नाङाखै खारैखौ नायसिगोन खारैखौ नाय नायखांनायनि उनाव खारैया एसे खम जादोंब्ला जों खारैखौ होदेरनानै जोंङो सबाय ओंख्रिखौ खारैखौ थिक खालामनानै स-संख्रिफोरखौ होखा लानानै उनावहायो सबायखौ गोदौ होनानै ओ बे जेरै दाउ बेदरखौ एवना लाखानाय दाउ बेदरखौ जोङो सबायाव होसननानै जोङो बेखौ एसे गोबाव गोदौ होनानै जोङो बिदिनो सबाइ ओंख्रिखौ संनानै जायो आरो। जोंनि संनाय खावनायाव जोङो जेनेबा जोङो सबायजों दाउजों गोथाव मोनो नारजिजों अरना अनला ओ ना नारजिजों अमा बेदरखौ खायफाया गोथाव मोनो बेफोरखौ जेनेबा नारजिजों अमाखौ खायफा खायफा संनो रोङा जेरै आंबो नारजिजों अमाखौ संनो रोङा।
औ नोंगौ।
औ ओमफ्राय सबायजों दाउखौ एसे एनै रोङो ओमफाय अनलाजों जों दाव मेवाइ बेफोरखौ रोङो आरो जोङो बांसिनानो अनलाजों ना बो जायो मेवाइ बो जायो अनला ओंख्रिखौ जेरै जोङो अनला ओंख्रिखौबो जोङोब संनो थाखाय मा मा खालामनांगौ अनला ओंख्रिखौ संनायाव जोङो ओ माइरंखौ जोङो आदा थेमा बा थेमासे मानसि नायै लानानै जोङो सु सुना लानानै ओ एसे सुनानै गुरै खालामसिगोन ओ दसे दोनसिगोन खेर खेयाव फोरानसिगोन इदिनो ओ अन अनला संनोबा जों माइरंखौसो सुग्रोना लायो नालाय माइरंजोंसो अनला ओंख्रि संनाय जायो ओम।
हेल' अ ओ फ्राय अनला ओ अनला संनायाव जेरै माइरंखौ सुना लानानै उनावहाय दस थानानै जोङो बेखौ रानबाथाय जोङो उलारा उलार गाहेनाव गाहेनजों दे लानानै मोनहो नानै गुन्दै खालामनानै बेखौ जोङो गुन्दै खालामनानै लाग्रोनाय जायो उनावहाय बेयाव जोङो मेवाइजों संनोबा जोङो मेवाइ मेवाइखौ जोङो हाना लानानै सुना लानानै जोङो मेवाइखौ ओ दैयाव अब मेवाइखौबो खारैजों एवग्रो ग्रोना लासिगोन खारैजों एवखांनानै उनाव दै होसिगोन दै होखांनायनि उनाव दै गोदौफुबाय थ थानायाव जोङो अनलाखौ ओ एसे एसे आखाइजों मिस मिस खालामनानै होसिगोन। जेनेबा मिस मिस खालामनानै होखांनायनि उनाव ओ जेरै संख्रि बानलुखौबो जोङो एवनायावनो एसे होफाखासिगोन अनला ओंख्रिखौ बिदिनो अनलाजों मेवाइखौ जोङो बेफोरबायदिनो संनाय जायो ओ गोबां रो खोमजों सङो जोङो बासिखि बिबार लागायनानै सङो अनलाजों ओ मुदुफुल बिबारजोंबो संनाय जायो ओ नोंसि निथिं नोंथांमोननिथिंलाय ओ संनाय खावनाय ओंख्रिफोरा माबोरै मा माखौ बांसिन ओ गोथाव मोननानै संनानै जायो?
जोंनिथिंथ' माने गोदोनिफ्रायनो संना जाबोनाय जेरैहाय जोङो नार जिजों अमाजों होनोब्ला जों बयनि थाखाय जों बे मोनसे ओंख्रिया फेब्रेट आरो नारजिजों अमाजों सङोब्ला माने गोबां अनला जेरैहाय जोंहा नारजिखौ जोङो गिबियावनो बे नारजिया जोंहा फाथोखौ फोराननानै जेरै नारजि जायो बे नारजिखौ जोङो बेखौ माने हरसे सोमना दोननाय जायो हरावहाय जाहाथे बिनि गोखाया खारनायनि आरो ओेरैहाय जोङो बे अखानायै बेखौ सोमहाबनानै जोङो गोबां माने सिखन सिखन सुनांगौ जाहाथे बेनि बाला आरो गोखाया खारनायनि बेनिफ्राय जोङो सिखन सिखन बान सुनानै जोङो बेखौ माने दैयावहायो जेरै जोङो बेखौ रुयो। बै समाव जोंङो माने खारैखौ होनाय जायो आरो जाहा थे बे हा माबाया खारनायनि आरो। जाहाथे बियो माने गुरै जानायनि औ।
औ गुरै जानायनि।
औ बे जेब्ला गुरै जायो अब ब्ला बेखौ माने थिगसे माने साग्लिनाय जायो। आरो साग्लिनो साग्लिखांनानै जों बेखौहायो माने गो-गोदौहोबाय थानाय जायो आरो फारसेथिं जोंहा अमा बेदर बांसिन बेखौ मेजेमजोंसो अमा मेजेमजोंसो सो जानाय जायो। अमा मेजेमजों जायोब्ला जोंहा गोबां माने गोथाव जायो आरो। अमा मेजेमजों जायोब्ला जों हा बे अमा मैेजेमखौ जों गिबियावनो एवगोरना लानाय जायो। आरो जोंहा बे अमा मेजेमखौ माने एवखांना लानानै बेयावनो बानलु संख्रि होनानैहाय जोङो बेवहाय बे ना-नार्जि ओंख्रियाव जोङो होसनाय जायो आरो। जेब्ला बेखौ गोदौवो अब्ला जोङो बेवहाय अमा बेदरखौ होसनो आरो जोंहा संख्रि साखिनानै खांनाय जायो आरो। नार्जि ओंख्रिया जोंहा गोबां माने बेखौहायो बुरजा संनाय जाखायो जाहाथे बियो साननै सानथाम दोननानैबो जाजायो बियो थाब सेवनानै थाङा आरो ओ जोङो जोंनियाव माने बे बे ओंख्रिखौ बर'फ्राल' माने संना जान नो रोंगौ गुबुन जाथिफोरा संना जानो रोङा बांसिनानो। जोंहा बेखौ आथिखालावहाय गोबां माने माने ओ हटेलफ्रावबो मोननाय जासै आथिखालावहाय। बिदिनो जोङो गोबां बे माने जाथिफ्राबो संनो रोङा आरो जों हटेलफ्रावबो गोबां माने मोनजासै आरो। दा बेनो माने नार्जि ओंख्रि संनायनि आयदा आरो।
औ।
दा आङो माने ना-नाफाम बानायनायखौ बानायनाय नाफामखौ बोरै बानायो बेखौ एसे खोन्थानोसै। दा जोंहा नाफाम बानायो बानायनोब्ला जोङो जेरैहाय गिबियावनो गोन नाहा ना फोरखौहाय बिलो एबा फुख्रिनिफ्राय लाबोनानै ना फिसा फोरखौहायो बानायनाय जायो। आथिखालावथ' बिलो फुख्रियाव बांद्राय लायला आरो ना फिसाखौ मोननो थांला बेखायनो जों बायनानै लाब बानायनाय जायो आरो। ना फिथिख्रिफोरखौ बानायबा साबसिन जायो आरो। दा दाथ' बेखौहायो जेनबा फोराननानै अदाबाव मोजाङै फोराननानै अरावहाय जों बेनि उनावहाय बेखौहायो माने देग्लिना लायो आरो उवालाव। उवालाव देग्लिनानै जोङो बेवहाय देग्लिखांनानै जोङो औवानि हासुङाव सोनानै दोननाय जायो आरो। उवालाव देनायावनो जों थास' दुदालिनि गांखंखौ औ। औ दा जोंहा बे खौहायो माने एखौ सोना लानानै जोङो माने मास मोननै मोनथाम इदिनो दोननानै जोङो बेखौहाय जानाय जायो आरो जेब्ला बि नि मोदोमफ्रु मोदोमनाय ओंखारो
औ बिनि उनाव बेनो नाफाम जाबाथाय
औ दा जोंहा होनोब्ला जोंहा बिदिनो माने संनानै जानाय जायो आरो जोंहा दा जोंनि माने बे संना जानाय आयदायाबो जोब्बाय जों बेयाव बेखिनियावनो दोन थ'नाय जासिगोन आरो औ
नाय जासिगोन औ दे ओम